औ नोंथां मारै दं।
दायो नै बिदिनो दङ एसे मोजांबो नङा गाज्रि नङा जानानै दं एसे। दा दैज्लां बोथोरनि।
उम।
ओ माबा खामानि मावनांगासिनो दुब्लियावहाय थांदों आरो ना।
दैज्लां बोथोर नालाय खामानियाबो गोबां थायो नङा होमबा।
उम जोंनाथ' माबा मा होनो बेहाय ओ ट्रेक्टरजों हालेवाना जोंना। ओ नांगोल जोंसो हालेवो खस्थ' जादों आरो। आखाइ आंना एसे बोरैबा थिख'लाजोबबाय ओमफ्राय आलिबो खोनांगौ नालाय।
मा होमबाथ' बिराद खामानि मावो नोंथाङा।
उम दाथ' खामानि मावबानो जाया ओमफ्राय दा नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं दासान्दि।
आंबो बिदिनो माइ गायनांगासिनो। दैज्लां बोथोर नालाय बयहाबो गायनांगौ जायो।
ओम गायनांगौबो जायो माने। काल्टिभेसन खालामनांगौ जायो मानो होनबा जोंहा ओ मा होनो। उम मेसें बोथोरावहाय जानो थाखाय नांगौ जायोना। मानो होनबा मेसें बोथोराव माइ आबादखौ मावनाय जाया जोंहा ओंखायनो। जोहा गायनाय फुनायावबो एसे। माबा उम गोहोमै थानांगौ जायो आरो नङा ना मा होनो नोंथां।
नंगौ नोंथां नों होननाया सैथोआनो जों नङाबा मेसें बोथोराव माखौ जानो। दानो गायना लाखायाब्ला बोथोर जानायावनो। नङाब्ला जोङो रसा नांनानै थानांगोन ना।
उम।
जोङो दिनै मानि बारै सावरायनो सानदोंमोनलाय।
जोङो ट्राइबेलनि बारै सावरायनो होनदोंमोन ना दावबायनायनि बागै।
दावबायनाय एक्सपिरियेन्सनि बारैना।
दा नोंथाङा अब्ला गिबियावहाय फोरमाइग्रोदो बबे बबे जायगायाव थांना फैखो।
अ आङो मोनसे जायगाखौ खोन्थानसै। ओ बेखौहाय। बियो माबायाव दङ जाहैयो मेघालयायाव।
उम।
वाटारफल आरो मोनसे बिनि नामा जाहैबाय वइसाव दं। फल्स होनो आरो बेखौ नोंथाङा खोनाफेरदोंमोन ना।
बेखौथ' आं खोनानाय जायाखै। मेघालयानि ना मेघालय थांफेराखैना।
औ बेयाव खेमसे आङो बेरायनानै फैखांबाय आरो बेखौ। मेघालयायाव दङ बियो।
एसे फोरमायना होदो।
औ बेयो। बिराद मोजां आरो जायगायालाय बिदिनो वाटारफल बियो ओरै थाखो थाखो ओरै दैया बोहैबोयो बिराद मोजां ओ बि गुवाहाटिनिफ्राय थाङोब्ला जोंनाथ' जेरावखि थाङा गुवाहाटिसिम थांग्रोनांगौ जायो नालाय गुवाहाटिसिम थां थांग्रोबाय दाना बिनि उनाव गुवाहाटिनिफ्राय ओरै थांबाय गुवाहाटिनिफ्राय थाङोबा बिदिनो पास घन्टासो लायो आरोखि पास घन्टा सय घन्टा बे बेसिम सहैनो माबायाव थांग्रोनांगौ फार्स्टावहाय ओ बिनि ओ मोनसे जायगा होनो ना चिरापुन्जि होननायखौ खोनाफेरदों? औ!
खौथ' मिथियो माने वर्ल्डनि टपेस्ट ओ रेन माबा अखा हाग्रा जायगा ना?
औ औ औ बे जायगायाव बेखौ दा गोदान गोदान मुङा बेना सरहा जाबाय। सरहाबो होनो गोदोहाय सिरापुन्जि होनो बि बे जायगानि सिङावनो गोलैयो आरो बे उइसाव दं फलस बे वाटार फलआ बेनि सिङावनो गोग्लैयो। बिनि सिङाव ओमफाय इस्ट कसि हिलथिंजाय दङ बियो मेघालयानि फाय
आरोबाव
थांबाय गुवाहाटिनिफ्राय बिदिनो गोबाव लाबाय फास थु फास सय गनथा बिदि लालांबाय लामाजों थांनानै बे वाटारफला मानि थाखाय थाखाय मुंदांखा होनोब्ला बिनि ओ स्ट्राकचार बियो माने मोनथाम मोनथाम टायार टायार माने बे टायार होनो आरोखि मोनथाम टायार स्टेप माने स्टेप स्टेप बायदि बेयो वाटारफला एसे एसे नायनो समायना आरोखि।
ओम
माने गुबुन वाटारफलाथ' ओरैबायदि जायोना ओ डाइरेक्ट गोजौनिफ्राय गाहायाव ओंखार बोयो बिनियाहाय स्पेसियेल आरोखि बेना स्टेप स्टेप बिदिनो थाग थाग बिदि गाखोग्रा बायदि बेफोरबायदि आरो ओमफाय बेयाव जोङो थाबायनानैसो गाखो खोलांनांगौ आरोखि ट्रेकिं खालामनांगौ। लावथिफोर लानानै बिदिनो ट्रे ट्रेकिंसो खालामनांगौ बेखौ सहैनो थाखाय ओ थार्टि फर्टि मिनिटस लायो बे ववाटारफलसिम सहैनो थाखाय बिदि लायो ओमफाय बेनि खाथियावबो मोनसे फेमास फल' दंबावो मोनसे बियो ओ दान देन क्लेम फल होनो आरोखि बेखौ बिनि खाथियावनो बेबो दंफायो। एसे खाथियावनो
बिराद मोजां भिउआ समायना नायनो वाटारफलखौबो नायबाय थानो बिराद मोजां मोनो। बेफोरबायदि जायगायाव थाङोब्ला गोसो गोसो आबो गोजोननाय मोनो सुख सान्थि मोनलाय लायो आरोखि। दा नोंथाङाबो बबेबा बेफोरबायदि जायगायाव थांखांबाय नामा
न'आव बोथ' थांनाय जाबाय आङो माबायाव थांनाय जाबाय मा होनो ओ मा होनोमोनलाय बेखौ अरुणाचलाव टाउंआव
औ एसे फोरमायना होदो दे
जोङो गारिजोंसो थांदों आरो माने ओ लं द्राइभ माबाजों थांनाय जादों जोङो बाइकजों दा जोङो जों सा से दंमोन होनोबा मानसिफ्रा गासै सानै साथाम साब्रै दंमोन जोङो साब्रै माने बाइकआवहाय बै लाग्रा उम मा होनो? ऐ दिब्बा बानायबाय बाइकआव हाय ओमफ्रायो बिनिफ्राय ओ जोंना माबासो मा होनो बेखौ ओ लामायावनो थानायसो मानि सालायै सालायलांनानै हटेलावबो थायाखै जोङो एकदम माने सालाय लांबाय सालाय लांबाय उम गासै माबासो थांदों थावाहाय मा होनो ओइ मानो गारलायबाय नै आंना जागासिनो खोनायाखै खोनाहैयाखै दानदो साबमिट होदो होमबालाय